नोंथां औ नोंथां औ गोजोन मोनाबिलि नोंथां औ नोंथांनिसिमबो गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय थाबाय नोंथां औ। औ जाखांबाय नोंथां नै जाख ना दा बावैसो जिरायना दंगासि
अ आंबो नै जाखांनानै दसे जिरायनानै दङ बिसना सायावनो औ नोंथां ओंख्रिया माबा अनलाजों दाउजोंसोमोन नोंथां।
अ होमबा गोथावआनो माथो नोंथां बिदिब्ला नोंथां अनलाजों दाउखौ माबोरै सङो बेनि सोमोन्दै नोंथाङा आंनो फोरमायनो हागोन नामा?
अ सिय औ हागोन नोंथां एकदम मोजाङैनो संदों आङो। दा अनलाजों दाउजों संनायाव आङो माखासे जिनिसफोर लाबोदों बेफोर ओ माइरंनि गुन। गुन्दै खालामना लाग्रोदों आं सि सिगां माइरंनि गुन्दै खालामनान लाग्रोनानै दानिया इखौ दसे दोनबाय आं दोननानै दाना दाउ बेदर बाजारनिफ्राय लाबोखादोंमोन बाजाराव थांदोंमोन नालाय आं इखौ खनसेनो लाबोखादों बाजाराव ला ओ। ओरैनो आदा फवाल' लाबोदों बारा बुरजा लाबोआखै इखौ लाबोनानै आराम। सुस्र'नानै मैगं खादायाव दोननानै दसे दोननानै ओरैनो दैखौ आं गसर होग्रोदों गसर होग्रोनानै। आराम फानलु। सामब्राम गुफुर सामब्राम गोजा बेफोरखौ हानानै लाखाजोबनानै आराम थाव सारायाव आराम थाव फुदुंनानै ओमफ्राय आराम बेखौ। दुंहोग्रोबाय आरो दुं दुंहोग्रोनानै दाउखौ हरबाय आं दाउखौ दसे एवथ्रुमनानै लादों एवथ्रुमनानै लाखांनानै दाना अनलाखौथ' आं सिगाङावनो देनानै लाखादोंमोन नालाय बे देनानै लाखानायखौ द दै गुदुंङाव। माने एसे गलिनानै। जेब्लानाखि दाव आ एसे ओ खामहां खामहां जायो हालदै एसे हरनानै बै अनलानि दै जिनाखि लाव लाव बेखौ बेहाय होसोनहरदों आं। होसोनहरनानै ओमफ्राय दसे मोजां गो दौ होदों गोदौ होनानै दानिया ओ गोदौ दसे गोदौ होबाय थानानै ओमफ्राय एसे मोनहां मोनहां जानायखौ थाल लानानै दाना साखिबाय आं एसे साखिनानै संख्रि खम जाग्रोलायदोंमोन सिगाङाव दा संख्रि खम जानायखाय एसे हरफिनबावदों आं हरफिनबा बे ओमफ्राय उनाव मोजाङै गोथाव खालामनो हाबाय आरो बेखिनि ओमफ्राय नोंथाङालाय मा ओंख्रि जायामोन?
थ' जोंहाबो गोथावानोमोन दिनै ओम सा-साम'जों सबाय दङमोन नोंथां सानफुनि ओमफ्राय। बेजोंनो नै दा मोनायाव नाफामखौ बाथोन खालामनानै जानायसै आरो नोंथां।
अ होनबाथ' बिराद गोथाव थां औ औ नो-नोंथाङा माबोरै बोरै संखो बेखौलाय।
अ बेखौ संनायाना नोंथां आं गिबियाव होमबा माबाखौ बुंग्रोनोसै। साम'जों सबायखौ आरोना। जोंहा गिबियाव मा खालामदों साम'खौ दैमानिफ्राय खन्नानै लाबोनायमोन आरो नोंथां। ओमफाय साम'खौ खन्ना लाबोखांनानै मा खालाम दा? हरसेनि थाखाय जों बाल्थिंआव सोमनानै दोनदों आरो जाहाथे बेयाव थानाय माखासे हा बा बाला। दा खिगारलाङोबा गलाङो बेनिफ्राय जोङो साम'खौ। एसे माबाजों गोखैजों हुना लादों जों खारजिजों नारें खारजिजों बेजों हुना लादों जाहाथे बै साम'नि सानि माखासे आइरनफोर थायोना बि खारनाय बायदि आरो बेनिफ्राय बिदि खारखांनानै जों मा खालामदों माबाखौ बै सामनि माबा थायोना मोनसे थाखोन होनो बेखौ माबाजों ओ फिनजों एरख'दों आरो नङाबा बिजिजोंबो एरख'नो हायो फिन नङाबा बिजि लानानै ओमफ्राय बिनि उनाव माबाखौ दानदों बे साम'नि खिबुखौ दाननानै होदों आरो जा थे जोङो सोबनायाव खेबसे सोबनायानो माने गबोयो जुदि साम'नि खिबुखौ दाना अब्लाथाय माने सोबबाबो साम'नि बे मोदोमा गबोया आरो नोंथां बेनिफ्राय दानखांनानै सुबाय लाबाय ओमफ्राय दोनथ'बाय बेखौ साम'खौ दोन दोनथनोसै ओमफ्राय माबानि बागै फैलायसै सबायनि बागै सबायखौथ' हाथाइनिफ्रायसो बायना लाबो दङ ओमफ्राय सबाया गथा गथामोन नालाय गिबियाव मा खालामदों सबबायखौ मोजां बासिना लानानै एवदों आरो माबायाव हाय बे सारायाव गाव गोजानो माने ओरैनो सौराइफोर एवनाय बायदि एवखांनानै एसे जेब्ला गोरा जायो माने नाफ्रेबानो ग्रुनाय बायदि एवखांनानै बोखांना माबायावहाय जोङो बै ओ मोनसे अन्थाइनि माबाजों बथलजों नाफ्लेनानै माबादों आरो बेखौ गेब्लेहोदों माने गावहोदों। बेनि उनावहाय बेखौ जावबाय जावनानै बेनि जि बिगुरनि बाख्ला बेखौ खारहोबाय खारखांनानै दैयाव सोमना दोनबाय आरो दान्दिसे सम ओरैनो स-सबाइया ओरैनो रुयगौमानि ओमफ्राय बे समावनो मा खालामना लाखो सारायाव दै होनानै अरदाबाव दैखौ फुदुंना लाबाय दै थाबनो जाहाथे ओंख्रिया मोनो आरो बेनि थाखाय ओमफ्राय दैया गोदौबाय थाबाय बिदिनो जोंहा माबाखौ ओ सबायखौ बोखांनानै मा खालामखो ओ सुबाय आरो सुखांनानै जोङो बे गोदौबाय थानाय दैयाव गारसनबाय बेनि जों समान समाननो मा खालामदों साइदआवनो बे साम' दानस'ना लानायखौ इसे एवफ्रामना लादो आरो जाहाथे मोजाङै मोनो बेनि थाखाय। ओमफ्राय एवफ्रामना ला बिदिनो बै साम' माबा सबाइयावहाय माखासे नांगौ बुस्थुफोरखौ होबाय जेरैहाय ओ संख्रि होबाय ओमफाय ओ हालदैफोरखौ होबाय मस्लाफोरखौ होना लाखाबाय आरो ओमफ्राय बिदिनो सबाया गोदौबाय थानाय समावनो जोङो खारैखौ गारसन होनांगौ आरो जाहाथे सबाया थाबैनो रुयो आरो मोनो बेनि उनावहाय मा खालामो जेब्ला सबाया मोजाङै गेब्लेयाखै अब्लाथाय सागं लानानै साग्रोनांगौ जुदि नोंथाङा सबाइखौ होखांनानै सबायाव साम'खौ होखांनानै सागं सायोबा हले जाजानाय नङालै नोंथां। साम'खौ होनायनि सिगाङावनो बे माबाखौ होग्रोना लानांगौ आरो जाहाथे मो-मोजां जायो। सा-सागं सानायखौ ओमफफ्राय सागं साखांनानै दान्दिसे सम गोदौहोदो बेनि उनावहाय सबाइखौ गारसन- साम'खौ गारसन होदो आरो जेब्ला साम'खौ गारसन खाङो अब्ला दसे सम खोबनानै होदो ओमफ्राय फिन खेबसे एरदो। आरो बिदिनो खोबनानै दोनफिनलायदो अरखौ मोजाङै नांहोबाय थानांगौ जाहाथे ओंख्रिया मोजां जायो बा गोथाव जायो बेनिफ्राय मा खालामगोन ओ नैजि नैजिबा नैजिबा बा थामजि मिनिटसो जोङो गोदौ होबाय थानांगोन जाहाथे ओंख्रिया मोजाङै जायो। जानो हानाय जायो। बे समावनो जोङो माखासे नांगौ मस्ला मस्लि बानलु बायदिसिना देनायफोरखौ जोङो हरफाना लाखानो हायो आरोना गोदौबाय थानाय समावनो बेनि उनावहाय जेब्ला मोनहां मोनहां जायो अब्ला मा खालामनांगोन ओ जोंहा खासिथारा होनो ना मोनसे बा मगार दुुनन्दिया बा गंगार दुनन्दिया होनना बुङो। बेखौ मोदोमनायनि थाखाय गारस'ना होनांगौ। बेफोरो खारै ओंख्रियाव बेखौ होयोब्ला जोबोद मोदोमनाया माने बास नाया मोजां मोदोम बोयो आरो। ओमफ्राय बेजों थांबाय जोंहा सबायजों साम' संनाया ओमफाय बुंनो थाङोब्ला मोनसे माबा जि आं बुंदोंमोन नाफाम बाथोन बे नाफाम बाथोनखौ न'आवनो बानायनायमोन बेबो नाफाम बाथोनखौ ओरै बानायो होनबाथाय गिबियाव जोंनो नाफाम देरनो थाखाय जोंङो मा नांग्रोगौ? ना नांग्रोगौ। नाखौ जोङो फोथाराव हमनानै मोनबोनाय दंमोन। नोंथां बेखौ लाबोनानै फोरानना दोनफैदो सायनानै फोरानखांनानै जेब्ला बेयो सेम सेम रानो अब्ला बेखौ जोङो। थास' बि मोनसे देन्था होयो बे थास'नि देन्थाखौहोनानै थास' गोसोमनि देन्था आरो ना नोंथा बेखौ होनानै देनाय जायो आरो बिदिनो नाफामखौ थास' गोसोमनि देन्थाजों संख्रि एसे होनानै देदो देग्लिनानै दोन्दो जेब्ला बेयो देग्लिनानै बाथोन बादि जा यो अब्ला बेखौ खौ मा खालामो जोङो औवानि हासुं दाननानै औवानि हासुङाव सोनानै दोननांगौ आरो नोंथां। जाहाथे बेयो मोजाङै माने मोदोमो बेनि थाखाय औवानि हासुङाव सोनानै दोनब्ला मा खालामनांगौ बेखौ गोरायै मुथेना दोननांगौ आरो नोंथां नोंथाङा थालिर बिलाइफोरजों मुथेनो हागोन जुदि नोंथाङा औवानि हासुं गैयालाबानो माबायावबो खालामनो हायो ग्लासनि बयाम बेहायबो खालामनो हागोन आरो बेयावबो गोरायै मारै थेनांगोन माखासे ओ प्लास्टिकफोर होथेनानै मारि थेना दोननांगौ जाहाथे बार हाबा जुदि बार हाबो अब्लाथाय बियो नाफामा गाज्रि जायो आरो। बेनिखनो बिदि गोरायै मुथे नांगौ ओमफाय नाफाम जोङो थाब जानो नाङा माने खालामखांनायनि लोगो लोगो जानो नाङा आरो ना सानथाम सानब्रै बा सप्तासे सो उनाव जानो नाङा। नाफामखौ जों गोथाव मोनजानाय नङा आरो बिनि मोदोमनाया जानाय नङा बेनि थाखाय जोङो खमैबाबो थाम दान बा ब्रै बा इफोरबायदि दान एसेबां गोबाव दोननो हायो एसेनो मोजां जायो आरो नोंथां द' दानसोहालागै दोनोब्ला नोंथांना बे नाफामा साबसिन जागोन आरो मोदोमनाया बांसिन जागोन आरो बेनिफ्राय बेखौ दे जाबाय जानानै बिनि उनाव मा खालामखो ओ थाव आरि सेरबाय। सारायावहाय ओमफ्राय बिदिनो सामब्राम बानलुफोरखौ हानानै लाखाबाय हाना लाखांनानै दसे एवबाय सामब्रामजों बानलुजों मोनहां मोनोहां जानाय समावनो नोंथाङा बे नाफामखौ गारसननानै होदो आरो बिदिनो एवग्लिबाय थादो आरो नोंथाङा संख्रिखौ नायनायनो हागोन संख्रिया देनायाथ' खम जाखायो नालाय जेब्ला देनाय बे समाव अब्ला नोंथाङा संख्रिबो गारसनना हो मफ्राय माखासे हालदै गगसााना आदारा बेहाय नोङो गुबुन गुबुन मस्ला मस्लि होदेरनांगौनि गोनांथि गैया नाफामा गाव हारसिंनो मोदोम खायो। बेनिफ्राय जुदि नों नांनायखौ ऐवो बा नोंथांनि सोरगिदिं साखाथि बाखाथियाव बैनि मोदोमनाया गोसारला जोबगोन आरो नोंथां जुदि नोंथांनि न' सोरजों सो सोरबाफोर थाङोबा सोरहाबा नाफाम एवबाय होननानै बा बिसा नाफाम एवबाय होननानै सुबुंफोरा बुंसोलायनायखौबो नुनो मोनो। बे गोदो गोदायनिफ्रायनो नाफामा जोंनि बर' हारिजों लोगोसे फैफानाय मोनसे दोरोङारि जामुं खाजा आरो नोंथां। थिग बेबायदिनो नाफाम फै एवखांनायनि उनाव मोनोब्ला नोंथाङा ना
अ बिराद मोजां माथो नोंथां नोंथाङा अब्ला बिराद गोथ थाव गोथाव ओख्रि जाबाय थायो नामा? नोंथाङा बिदिब्लाथ' बिराद मोजां मोजां जानानै बिराद मोजां बुंनो हासिगोन नोंथाङा
थ' बुंनो नांलाया आरोना माने एसेबांबो गोथाव गोथाव जाया नोंथां सम सम माने खाबु ला नानै बेफोरखौ जानाय जायो आरो माने जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रिफोरखौबो जानांगौ जायोना नोंथां। जेरै जोंहाथ' गोबां रोखोमनि बर'नि दोरोङारि दं जेरै बुंनो थाङोबा बेदर बेदरनि बागै बुंनो थाङोबा जोंहा अमा बेदरानो बर'नि दोरोङारि बेदर होननानै बुंजायो नोंथां नङा होमबा?
औ नो
औ जोंनि मोनफ्रोमबो हा हुखा खामानि दामानि बायदिसिना मावनायावनो जोङो औवा बेदरखौ नांथारगौ रखम आरो जानाय लोंनायावबाथाय।
नोंथाङा बायदि बायदि रोखोमनि ओंख्रि संनो रोंजोब गो नामा बर'नि जेसेबां ओंख्रि दं नों थाङा संनो रोंजोबो नामा?
रोंजोबगौगौथ' आं बुंनो हाला नोंथां नाथाय जिखिनि रोंनांगौ बे खिनिखौ आङो रोंबाय होननानै आं सानो आरो माखासे खौ आङो आंनि न'निफ्रायनो आइनिफ्रायनो सिखायनानै बा सोलोंनानै लादोंमोन।
अ बिदिबाथ' बिराद मोजां नोंथां नोङो माने जि एसे एनै संनांगौ बेफोरखौ होनबा गावनो मावनानै जाजोबनो हायो नङा होमबा नोंथां? औ
मा ओंख्रिफोरखौथ' सं
आङो जेनेरेलि ओरैनो सरासनस्रायै आंबो रोंगौआनो रोंद्रायि नङा जेरै ओ नारजि अमाफोरखौबो आं सङो मैथा
नाबो
संनो रोङो न'आव आंबो आंनो फ्राय संनायानो जायो आंबो। ओरैनो गोथाव जानो लुुबैबाथाय आं मानसिफोरनि संनायखौ बारा फसाया नालाय मोजां मोना इनिखायनो आं-आंनो हारसिं बानायनानै जायो। आं माने आंनि संनायखौनो आं बिराद गोथाव मोनो आरो बेलेगनि संनायखौ आं बारा गोथाव मोना साबजानाय मोना इनिखायनो आं हारसिं सङो, दाना एखमबा ओंख्रि गोथाव जानो लुुबैबा बिदिनो नागिरलाबायनानै आंबो नो नागिरो जेनेबा बाजारफ्राव थांनांगौबाबो आंनो थांङो गामिफ्राव माबा मैगं मोनथावना दङब्ला बेफोरखौ आंबो हारसिंनो नागिरनानै लायो आरो जेरै थास' बिबार अमा बेदर जानो लुुबैबा दाथ' नै मोनबायानो थास' बिबार अमा बेदर दाख्लैबो आं हारसिंनो थास' बिबारखौ नागिरहैनानै लाबोना संनानै जादों।